हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना।
खोनादों नोंथां औ खोनादों।
औ नोंथां आङो नोंथांनावहाय मोनसे आयदा सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा रायलायनो हागोन ना नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन आं फ्रियानो दंखायो दा।
औ जोङो दा दावबायनायनि सायाव रायलायनो हागोन नामा नोंथां।
दावबायनाय ना जागोन नोंथां सावरायनो हागोन। दावबायनायाव मा बिथिं जागोन दे नोंथां होनबालाय जोङो दावबायनायनि सायाव सावरायदिनि।
औ नोंथां औ।
दावबायनानै बुङोब्ला जोङो दावबायनाय होनना बुङोब्ला जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनाय बेरायनाय बेखौ होन्दों दा नोंथां नोङो
औ नोंथां औ
औ जोङो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायो। मानो थाखाय गोसोखौ गोजोन होनो बा एखमबा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बेफोर गासिबो दानो दावबायनायाव गोग्लैयो ओ बेबायदिनो आंबो गोबां दावबायबाय दा बैफोर दावबायनायनि फ्राय आङो मोनसे दावबायनायनि एक्सपिरियेन्स बा आंनि रोंगौथि बे बेरायनायाव मा मा मोनथिया मा सोलोंखो बेफोरनि सा याव ओ खोन्थानि नोंनो सेथिआव आङो नोंनो खोनथागोन आंङो अरुणाचल प्रदेश हादराव ओ बावैसो बे बेरायदोंमोन बे हादराव बेरायनायाव आं मा मा सोलोंबोखो मा मा मोनथिखो बेफोरखौ आङो नोंनो खोन्थानि । ओ गिबियावनो जोङो अरुनाचल प्रदेशआव थाङोब्ला ओरै अनेक खोमनि राहाफोरजों थांनो हायो जेरै जोङो गावनि गारिजोंबो थांनो हा यो लाइन बासजोंबो थांनो हायो। आरो बेबायदिनो अनेक राहाफोर दं आरो बाइकफोरजोंबो थांनो हायो। खिन्थु अरुणाचलसिमाव। बबेबा बबेबा एरियाजों ट्रेन थांनायनि राहा गैथ'वा।
ओ नोंथां।
आङो थांनाया थांबाय आङो लोगोफोरनि गारिजों थांफादोंमोन। बावहाय जोङो सातजनसो लोगोफोर ज' जानानै थांदोंमोन आरो अरुणाचलाव। बाव थांनायाव जोङो ओरैबायदि मोजां मोजां जायगा बेरायबोदों। गोजोन होलायनो हानाय गोसोखौ जा मोजां मोजांमोन जायगाया । बेफोरनि मादाव गोबां मोजां मोजां जायगाफोरा मानि अरुणाचल हादरा फ्राय नेचारेल बा मिथिंगानि समायनाजों बुंफबनाय जेरैबो हा जो हाला दैमा दैसा
आरोबाव दाउसिन दाउला बिसिनाव दासिमबो बिराद गोजोन समायना सुदेम। थार आरोना बेरायनो आरोबाव जोङो बुंनो थाङोब्ला अरुणचल हादरसायाव ओ बेरायनो मानि थाखाय मोजां होनोब्ला बेयावहाय दासिमबो बांद्राय गारि मटर कलकारखाना बायदि बेफोर गैया। बेनि थाखायनो मा उखुन्दै बायदिसिनाया खम बेनिखायनो बिसोरनि इनभारमेन्ट जे आबहावा बे आबहावाया बिराद साखोन सिखोन आरो मोजां अक्सिजेन बरहा जाथारो आरो। जाय जायगायाव थांङोब्ला जों गोसो आबो गोजानगोन आरो देहायाबो थाजिम मोनगोन आरोबाव बे रायजोआवहाय बिराद रोखोमनि गोथाव गोथाव आफेल फिफांबो दङ आफेल फिथाइफोरखौ जोङो गोरलैयैनो खम दामावनो खम बेसेनावनो मोनजायो बे जायगायाव। ओ बेनाबो गावसोरनो बा नायो नालाय ओंखायनो जानो गोथावथार आरो गोजा गोजा बिसोरनि आफेला बेखौबो जादोंमोन । जोङो सप्ता खनसेसो बेरायदोंमोन बिराद जायगा बेरायदों जोङो जायगा बो नामखौ आं बुंथ'लिया।
बेबायदिनो आं आरोबाव आंनि ओनसोल बड'लेण्ड हालामावबो गोबां बेरायबाय। जेरै जोंना बड'लेण्ड हालामाव स्पिसियेलि बेरायग्रा जायगाफ्रा मेरला दङ बेफोरनि मादाव आं बुंसै नैबे जोंनि बावखुंग्रि हाजो सेराव थानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि चक्रशिला हाग्रा चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंसुवारि होननानै बुङो बे बे वाइल्ड लाइफ सेंसुरिया जोंनि बड'लेण्डआव जोबोद मुंदांखा बे मानि थाखाय मुंदांखा होनोब्ला बावहाय जोङो जोबोद मोननो गोब्राब हारिनि मोनसे मोख्राखौ मोननाय जायो। जाय मोख्राखौ जोङो गल्डेन लेंगुर होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ नोंथां आं।
मानो गल्डेन लेंगुर होननानै बुंनाय जायो? मानोना बे मोख्रानि खाालारा बे मोख्रानि गाबा सना गाबनि ओंखायनो बेखौ सनालि मोख्रा होननानै बुङो। बर'आव फुङो औ बे सनालि मोख्रा थानायनि थाखायनो बे जोंनि चक्रसिला वाइल्ड लाइफ सिंसुरिया जोबोद मुंदांखा आरो जोंनि बड'लेण्ड हालामाव। बेबो मोनसे जोबोद मोजां बेराय बेरायग्रा जायगा आं बावबो खनसे दावबायहैदोंमोन। बेयाव थाङोब्ला लामा सा मा जुदि नों थाङोब्ला लामायावनो नुलांगोन। बावहाय गोबां रोखोमनि गल्डेन लेंगुर माबा सख'नालि मोख्राफ्रा लामा लामा फिफां फिफां फिनज्राब फिनज्राब बास्लायबाय थायो आरो बिसोरो। फिथाइ जानानै जा साइज समायना नुथारो बिसोरखौ गोमो गोमो। गुफुर गुफुर नोंथाङाबो मालाबा बे चक्रस वाइ् लाइफ सेेंन्सुरियाव बेरायनो थाङोब्ला बे लामायाव गोबां नुलांनो हागौ। बेनो दा नोंथाङाबो नोंनि दावबायनायनि सायाव फंनैसो एक्सपिरियेन्स बा नोंनि सान्थौफोरखौ फोरमायलायदो!
औ नोंथां औ दा बाथ्राया जाहैबाय आङो दावबायो दावबायनायाथ' नाथायबा माखासे द बिदिनो प्रब्लेमसफोरनि थाखाय गोजान गोजान जायगायाव थांनो हाया आरो खाथि खाला जायगाफोराव बेरायो बेरायनायाथ' जेरै जोंनि ओनसोलनिनो खाथियावनो दङ जेरै सरलपारा। सरलपारायाबो बिराद मोजां बेरायनो मोनसे जायगा आरो जेरैबायदि होनदों बावखुंग्रि बावखुंग्रियाबो बिराद मोजां जायगा बावखुंग्रि होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिनो मोनोदि
औ नोंथां।
बर'नि बैसागु जायो। बे बैसागुनि सिगांहाय बेयावहाय बयबो बे हाजोआव गाखोयो आरो
नंगौ नंगौथ'।
बेयाव गाखोयोब्ला जोंनि साननाय बा जोंनि लुबैनायफोरा जाफुङो होननानै फोथायो आरो जोंनि मानसिफोरा।
औ नंगौथ' आरो।
बिदिनो आंबो बावखुंग्रियाव थांबाय बिरादबार थांबाय। बेयाव थांनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबोयो आरो बेयावहाय बिनि नुथाय फोरखौ नुनानै बिनि बिफां लाइफां हाजो हाला दाउसिन दाउला बायदि रोखोमनि दाउसिन दाउलानि गाबनाय बेफोरजों बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोननो हायो आरो जोंनि दुखु दाहाफोरखौ बेयाव बावगोमालाय लाङो आरो। थिग बेबायदिनो सरल फारायाबो मोनसे हाजो हाजो जायगा आरो । दै बोहैबोयो बे जिरि जिरिनो बे दैया बिराद गुसु बिराद गोजोननाय मोनो आरो जोंनि गोलोम गोलोमनाय सम समावहाय गोलोम बोथोरफ्राव बाव दुगैनो मोनोब्ला जोंनि गोसोफ्रा गोजोनो आरो जोङो लोगोफोरजों थांबाथ' जोंनि दुखु दाहा सावरायलायनानै दुगैलायनानै बिराद मोजां सम बारहोनो हायो आरो।
नंगौ नांथां नगौ नंगौ सरलपारायाव
औ औ नोंथाङा थांफेरबायना सरलपारा होननाय जायगायाव?
थांफेरबाय नोंथां थांफेरबाय आङो औ जोबोद मोजां मोनदों आं थांनानै खनसे बेरायहैदोंमोन आंबो लोगोफोरजों दुगैनो होननानै थांदोंमोन लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा नालाय बेयो ओंखायनो बाव लावख खार ओंखाम जानो होननानै थांनायाव जोङो बेरायहैदोंमोन आरोबाव ओंखामबो जाबोलायदों जों संनानै। दुगैबोदों दैबो दं नालाय जि मोजां सरलपारा दै सायाव
औ औ नोंथां औ।
फैदों जोङो
बेफोरनि थांनायनि लामाफोरनि नुथायाबो बिराद समायना। बेव थांबा जेरै नोंथाङा होनदों गल्डेन रें लेंगुर बेफोरखौ नुलाङो आरो लोगोसे सिखिरि बायदि रोखोम गाबनि सिखिरि आरो दङ जोंना मैदेर बेफोरखौ बिराद नु थायखौ नुलांनानै गोजोननाय मोन नोआरो आरो जोंनि गथ'सा उन्दै उन्दैफोरखौ लानानै थाङोब्ला बिसोरबो गोजोननाय मोनो बेफोरखौ खौ नुनानै
गमामायैनो नंथारगौ नों होननाया। बे नंथारमारगौ मानि बे लामाफ्राव जोङो थाङोब्ला जोबोद गोबां रोखोमनि सिखिरिबो नुयो। बावहाय थामरोजानिबो बारासिन सिखिरिनि हारिसा फोरनि हारिफोर दङनो बे सरलपारा थांग्रा लामानि हाग्रायाव आरो बे सरलपारा थांग्रा लाम मा नि हाग्राया हाग्रा ओनसोला दानि रायमना नेसनेल पार्क होननाय गोदानै भारतनि नेसनेल पार्क हाबफादोंना बे पार्कनि सिमनानि सिङाव गोग्लैयो बे सरलपारा थांग्रा लामाया रायमना नेसनेल पार्कनियाव आरो खावसे ओनसोला सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि बाहागोआव गोग्लैयो।
औ औ
थाङोब्ला लाम माया जोबोद मोजां औ।
जोङो खोनानो मोनोदि नोंथां बे सरलपारा थांनाय लामायाव जे मोनसे जायगा दङ उल्थाफानि होननाय दा बे उलथा फा फानिनि काहानिया माबोरै खि जों बेयाव खोनायो दैया उल्था खारो बा माबा मोनसे बेफोरबायदि खोनायो जों दा बे नोंथाङां बेखौ एसे मिथियो नामा?
आङो आंबो खोनादोंसो एकजाक्टलि मोजाङै मोनथिया थारैनो मामार किन्थु आं खोनानाय बायदिब्ला ओरैबायदि आरो बे उल्था पानि दै जे दैसा दङ फिसा
बे दैया खोलानिफ्रायसो साहाथिं बोहैलाङोनो। उल्थासो जों मोनथिगौना मोनफ्रोमबो दैफोरा बुंनो थाङोब्ला साहानिफ्रायसो खोलाहा बोहैबोयो मानोना खोलाहा बुरदुं बुथुर दैसा दङ दैमा दङ जोंनि आसामाव आरो जोंनि साहा दङ हिमालय हाजो हिमालय हाजोआ गोजौ ओनसोलाव थानायखाय गोजौनिफ्राय दैया गाहायजों बोहैबोयो बुरलुं बुथोर दैमायाव। नाथाय बे उल्था पानि होननाय जायगायाव मा जादोंनो दैयानोलायनो उल्थासो बोहैयो। मानो होनना बुङोब्ला दैया खोलानिफ्रायसो साहाजों बोहैलाङो। बेनिखायनो बे दैया उल्था बोहैनाय खाय खोलानिफ्रायसो साहाजों बोहैलांफिननायखाय बे दैखौ उल्था पानि होनना बुङो बेखायनो जायगानि नामाबो उल्था फानि थादों होननानै जों खोनादों आरोना
औ नोंथां औ औ आंबो बिदिनो खोनादों आरो औ
दा बेनो उलटा फानिनि
जोंना समाबो जाबायमोन। बिदिब्ला नों थाथ'लायनोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां नोंथांजों सावरायलायनानै बिराद मोजां मोनबाय बेरायनायनि सायाव बेवहाय दावबायनायनि याव आरो गोबां गियानबो सोलोंफानो हाबाय बायेरानि ओंखायनो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ नोंथां औ औ औ गोजोनथों।